औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे ओं जों दैज्लां बोथोरनियाव रायज्लायसैना
औ औ
खोनादोंना नोंथांनो नोंथां बुंग्रादो दे बर'फ्रा दैज्लां बो जाव मा बांसिन आबाद मावनानै जायो माने जिउ खुङो? दाथ' दैज्लां बोथोरनि सिजोनाव औ
ओम ओम दाथ' जोंना दैज्लां बोथोरनि सिजोन बर'फोरनि गाहाय बोथोर रानो फैबाय माने गाहाय आबाद मावनानै जाग्रा बोथोरा सौफैबाय औ जोंनि गाहाय आबाद होनोब्ला ब्ला माइ आबाद आरो बयबो बर'फोरानो माइ आबादनि सायाव सोनारनानैनो जिउ खुंखायो नङा होमबा बर' फुरा आबाद गाहाय सुबुं जेने जोंनि बर'फोरा आबाद दाव आबादनि सायावनो सोनारो आरो बे आबादानो जाहैबाय माइ आबाद जेनेबा बयनिख्रुइ गिदिरसिन आबाद मावनायानो जोंनि दा दैज्लां सफैबाय जेब्ला जोंना बर'फ्रा बयबो माने ज' जयै माइ गायसिगोन आरो जसेबांखि खामानि दं गोजानफोराव थांनायफोराबो बेलेग खामानि मिस सिङाव‌ बेलेग खामानि मावनाय फोराबो दोनथ'नानै दा माइखौ गायनाय गायनायनि लाहार फाहार खालामसिगोन आरो। दा दा बे समावथ' खोथिया फोबाय नङा होमबा बा माइखौथ' गायथ'वाखै जेनु औ खोथिया फोबाय आरो जोंना माइखौ ओरैनोथ' खननै सिजोन गायनाय जायो नङा होमबा ओरैनोथ' बेलेग जायगा जि जायगायाव दैब' जायगा दैनि बुहुद दै थानाय जायगाया बेवहाय जोंना मेसेंआवबो बे बर' माय ना मा होनो बे बेखौ गायनाय जायोना जोंनि औ जोंनिथिंहाय माने खननै गायो दा आसु होननायखौ गायग्रोसिगोन आरो बेनि उनाव हाय माइसालि गायगोन आरो बे नारानि थिलियाव बे मोनखांनाय माइ हाखां गायनाय माइखौ हाखांनानै औ
औ बेखौ जायगा लायै जायगाल'सो गायनाय जायो ना?
जोंनियावबो गोबां सुबुङानो गायजोबा खिन्थु साफा सानैया गायाबाबो गोबाङानो गायो आरो माने बे खननै गायो आरो जोंनियाव माने बे माइब्रा जोसा जायजों जों फि था जायो जोंनि बयनिख्रुइबो दाम गोसासिन माइरं बेफोरखौ माने उनाव गायो आरो उम औ औ औ औ माइसालि सालियाव गोलैबाय
दा जेब्ला माने नोंथांमोन जों बर'फोरा बे आसु माइ गायनायाव गासै दुब्लिखौनो गायजोब बिदिबो ना खावसेल' गायनानै खावसेखौ दोनो।
बांसिनानो माने गासैबो माइ गासिबखौबो गायो माने बे आसुफोरखौहाय माने जानायनि औ औ जानायनि थाखाय बा जायो जानायनि थाखाय दोनो आरो दोनथुमो ओमफ्राय मायब्रा जोसाखौल' जों इसे बां बुरजा जा नालाय जों बेखौ माने फाननायाव बाहायो आरो बेनि दा बेसेनाबोथ' गोसा नालाय जानो आनथा आनथा दोननानै बेखौ बांसिन फानो आरो आरो खायफा खायफायाबो बे आसुखौबो फानो फाननायनि थाखाय गायो खायफा खायफाया आरो आसुखौहाय फाननायनि थाखाय थाखाय गायनानै माइसालिखौ जानो थाखायबो दोनो आरो माइसालियावबो गोबां माइब्रा जोसा सानि अनगा आरो गुबुन गुबुन माइखौबो गायनो हा हायो नालाय बिदि खालामो आरो माने फाननायनि थाखायबो माइ आबादखौ मावो आरो औ औ औ मुलाम्फा दं जानायनि अनगा माने रां खामायनायनि लामाबो लायो आरो बेखौ खौ दा नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि जेनेबा गायनायफोरा बेखौ
औं जोंनिथिंबो माने दैज्लां होनबाथाय थैसोमो आरो माने बे माइआनो जोंनि गाहाइ आदार हिसाबै माने बे माइ गैयाबाथ' जों रसा सा नांनाय बायदि जाहैबाय ना बेनि थाखायनो बयबो खामानि न'नि खामानिखौ दोन थ'नानैब्लाबो दुब्लिनि खामानिबो एकदम गारा आरो थि खालामा बयबो बयबो बेबो माने बैनि न'खर बैनि न'खर हेफाजाब होलायो ओरैनो थालाया बदल थाङो सोरबा हाजिरा बिदिनो हेफाजाब होलायनानै दुब्लि फोथारखौहाय आबुं खालामो आरो नोंथांमोनिथिं दा बर'फोरा ट्रेक्टर बांसिन बाहायो ना मोसौ जों हालेवनाया
औ बेथ' दाथ' बयथिंबो ट्रेक्टरसो बाहायखायोसै नङा होमबा मोसौखौ बे खोथिया फोनाय ओरैनो जुरि जेेननाय हालेवजेननाय बिदि खारायनायफोराव बाहायो अब्लाबो दानिया बांसिन माने थेकटरजों हालौवो आरो माने जोंनाथ' दा जेनेबा मोसौजों हालेवबाथाय बुरजा बुरजा गायनो हाया नङा होमबा मोसौजों हालेवनायाव बुहुद टाइम नांगौ जायो बेनि थाखाय बांसिन मानसिफोरानो दा थेक ट्रेक्टर बाहायो आरो ट्रेक्टर सिगोन ट्रेक्टरजों हालौनानै खेबसेनो सानदि साननैयावनो माने हाजिरा फोर बुरजा गायग्रा मानसिफोर बुरजा लानानै माने थाब थाब गायो आरो दाना बिदि नुनो मोनबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं बे दुब्लियाव औ औ
दे
औ बे दुब्लि बारियाव माने माइ दुब्लियावहायथ' बे गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां ना मोननाय जायोना नोंथांमोननिथिंबो मोनो नामा मा माने नाफोर
जोंनिथिं दैज्लांबाथाय नाखौबो मोननाय जाफायो औ माने बे दैज्लाङावथ बयनिबो दुब्लिया लोमसावोना बयबो दंगफोरा लोमसावनानै माने फुख्रिफोर मानि लोमसावनानै ना हम नायाव मानि सम गलांलायनाय जायो आरो बेफोरखौहाय जायो आरो ओमफ्राय फख्रिफोर मानि थाब फैयो बिदिनो ना गुरबाबो माबा ना फिथिख्रि मोनो बालाबाथिया मोनो। मोनो नाथुर मोनो। मोननायानो जाफ्रामजोबो आरो माने बेथिं फारसेथिं खस्थ मावबाय माइ गायनानै फारसेथिं मोनज आरो गोथाव मोनजानायबो जायो आरो दैज्लां बोथोरावहाय।
औ माने नोंथां मोनथि माने दैज्लां बोथ थोर बाथाय बिदि ना बायलायनांगौनि गोनांथि गैला आरो। ओं उम
नों माइ गायखांबायना दा खबाय लांफासिगोन माने अनेक टायमावहाय गुरनानै लाबोसिगोन आरो जानो हा
औ औ औ बेलासियाव औ हम। औ
उनावहाय बेलासिबा ग्रोब खोथिया फुनाय टाइमावहाय थांसिगोन।
उम
सोरबा लांफैै सोरबा लांफै आरो जों औ खोथिया फुनाया सइथा मोनाफ्राम जालायो आरो थाब गनो नागिरा बिनि थाखायनो बे फुङावहाय सोरबा सोरबा बांसिनानो जेखाइ खबाइ लां बायो आरो बेलासियाव बांद्रायलां सोरबा थाब सिगांग्रो थांनाया लांग्रोन
औ औ माने फुङाव गुरहैग्रोबाय गाय फुनाय जाथ'यै समाव गायनाय जाथ'यै समाव उम
दा बे नोंथांमोननि थिं बर'फ्रा मा मा? माइ आबाद खालामो। गायो
औ ओरैनोथ' ओरैनोथ' डाइरेक्टलि जोंना बिदि आसु माइसालि होनो खिन्थु आसुआवहाय जोंना माने बे मोनसे एसे गित दिर गिदिर आरो माइरङा जोंनिथिं ओरैनो इरिया होनो आरो बेखौहाय बेखौ गायो आरो आसुआव बांसिनानो। औ ओमफ्राय माइसालि बेयावहाय बे जोंनाथ' माबा थाबाय जेनेबा रन्जित माइरंफोर थाङागुरि ओमफ्राय बे माइब्रा जोसा
औ औ
बेफोरखौ गायो आरो। आरो गोबां गोबां दा गोदान गोदान माइ ओंखारदों ना सारिफोराव लायो गोदान गोदान माइ ओंखारदों बेफोरखौबो गायो आरो अब्लाबो इसिबां गायनाय जाया। आं जिखिनि होनदों बे रनजित जोसा माइ ब्रा थाङागुरि बेफोरखौ बांसिन गायो आरो जोंथिंजाय।
एखेयानो दे जों थिंबो बेबायदियानो दा नोंसोरनिथिं बर'फ्रा बे जावगायनाय खोथि खोथियाखौ गायोना गाया माने जावायना
औ औ औ जोंनिथिंहाय बांसिनानो गाया बिदि जावायनानै गाया माने जोंनि थिं मानि इसिबां दैब' नङा आरो जायगाया एसे जि गोजौ जायगा उम
दा जोनथिंहाय बे बेखौ बिराद मावनाय जाबाय आरो दा
ए जा-जावा
बो माने न'खरफ्रोमबो माने दब्लायनै दब्लायथामा थाखाथारो। बांसिन गायनाय जायो आरो दलहा दैमायावहाय
बे नोंथाङा जि जावायनाय होनबाय माने बेखौ माबायदि खालामो जेनेबा? माबायदि जेनेबा बेखौ जावायनानै गायोबा माबाफोर मोजांसिन मुलाम्फा जायो नामा? जेनेबा माइरंफोरा माइफोरा माबाफोर औ बिदि गिथार हा
माने बे ओं बे खोथिया फोनायखौनो माने सुग्रो सिगोन फुनानै आरो बेखौनो गायफिननाय जायो आरो माने हाखौ मोजां फोमोननानै एकदम गसाखौ एसे लदब लद'नानैहाय खाथि खा गायनाय जायो दा बेखौहाय ए एकदम राहोथारनाय जायो आरो जौ जौ होनानै गायोब्ला दलहा दैयावहाय बांसिन गायनाय जायो आरो बिनि माइया रग' रग' गिदिर गिदिर मोजां ओंखारसिनो आरो। माने बांद्राय गुग्ला ओंखारनाय जाया आरो गोग्गो जाजोबो आरो। बे जावनायनि-जावायनायनि माइआ खिन्थु बांसिन
उम
माने ओं बे मा होनो बे दा बे खोथियाथ' माने होनोमबाथ' रोदा गोललाव गोलाव ङाबो गोजौ जेनेबाथ' बेखौ गायनायाव दानस'नानैसो गायनांगौ खोमा औ
ओं ओं गायनायाव मोजां जायो नामा? औ औ फुनायाव
बे दोनथ'जासिगोनना इदिबा जोंना रायलायनाया? हेल' खोनादोंना?